हेलौ
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ
नोंथाङा दा बिजि नामा?
बिजि नङा दे नोंथां ओ आं दा फ्रियनो नोंथाङा नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
आङो ओरैनो दङ ज'नानै नोंथाङा?
औ आंबो आंबो जिरायनानैनो दं माने बोथोराबो गरम नालाय बेनिखायनो फेन सिङावनो जिरायना दं आं नोंथां। ओम नोंथांमोनथिं बोथोरालाय बोरै
जोंनिथिंबो जोबोद गरम अखा दोमैदों नाथाय अखा हाया खै गरम आरो ना जोबोद।
औ औ औ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
अ आङो माने दालि ओमफ्राय आलु भाजिमोन आरोना नों ओमफ्राय बिदिनो मा होनदों नोंथां? औ बिदिनो माने ओ मा होनो बाथो न दंमोन आरोना बानलुनि।
अ आंथ जानायखौनो जायाखै। दानायखौनो जायाखै आङो अ
लेट जाबाय माथो नोंथां।
औ। जाथ'ला दा मोनायावल' जासिगोन दिडनारखौल' ओ औ खालामसिगोन औ आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि आयदाखौ लानानै कल खालामनाय जादों।
औ औ होनलाय नोंथां?
औ बे आयदायानो
नोंथाङा खोनादोंना?
औ माथोआ एसे गोमादों नोंथांना ए बुंफिनलाय नोंथां। हेलौ।
आयदानि आयदानि मुङा जाहैबाय नोंथां। बर'नि बर'नि जानाय लोंनाय।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा बिनि बागै बुंनो हागोन नामा एसे?
बर'नि जानाय लोंनाय माने बर'फोराथ' बर'फोरनि माने गोबां बिदिनो ओंख्रि दं जेरै नारजिजों अमा ओमफ्राय बिदिनो सबायजों साम' ओमफ्राय सबायजों दाउबो जायो ओमफ्राय बिदिनो अनला नोंथाङा अनला मिथिगौ ना? अनला खारै औ। अनला खारै ओमफ्राय अन खारै अनला खारैजों दाउ जायो। नङाबा नाबो होजाना जायो खायफा खायफा नाबो जायो आरो ना अनलाजों। ओमफ्राय औ अमा बेदर जायो। ओमफ्राय बुंनो थाङो बा आं साबसिन माने जाय ओंख्रिखौ आं साबसिन मोनो बेनो जाबाय नारजि जों अमा आरोना नोंथां माने बेखौ लाइक ओ आङो संनोबो रोंगौ माने गोथावथार जायोबोथ होनजाया नाथाय आं संफेरदों आरोना खेबनैसो ओमफ्राय
औ।
बेखौ बेखौ माने बे खौ बानायनायनि प्रसेसनो जाबाय माने स्टेप्सनो जाबाय रे नों माने बेखौथ फाथो बिलाइखौनो नारजि बानायनाय जायो नालाय। जों फाथोखौथ जों एवनानैबो जायो। गोथां माने बे फ्रेश फाथो बिलाइफोरखौ जों एवनानैबो जाजायो आरो ना। ओमफ्राय जों बेखौ नारजिबो जायो ओमफ्राय बेखौ नार्जि जानो माने बानायनो थाखाय फोराननांगौ सान्दुंङाव। ओमफ्राय फोराननानै जोङो बेनो नारजि जायो आरोना। ओमफ्राय बेखौ जोङो माने रुगारबा दै गुदुंजों रुगारबा बेनि गोखाया खारो होनो आरो ना मान सिफोरा बेखौ रुगारबा जों एसे गोखाया खम जायो आरोना। जाय मानसिफोरा गोखाखौ जानो हाया। माने सोरबा खायफा खायफा बिदि होनो आरोना गोखाथार नारजिया बेखौ जों जानो हाया बेफोर मानसिफोर थाखाय आं बुंनो सानो आरोना खि ओ बेखौ रुगारनो थाखाय ओमफ्राय बेखौ रुगारखांनानै जोङो बिदिनो फियास, बानलु, सामब्रामफोरखौ हाना लानांगौ ओमफ्राय खानानै जों अमाखौ एवग्रोनांगौ आरोना। एवग्रोनानै जोङो एसे अमाया गावनि माने
एसे गल्डेन कालार बायदि जाबा जों बे नारजि नार्जि बिलाइखौ होनांगौ आरो ना। ओमफ्राय होनानै जोङो मस्ला बिदिनो सामब्राम जायखौ जों हाना लादोंमोन देना लादोंमोन हायजें सामब्राम बेखौ होनांगौ आरोना ओमफ्राय बिदिनो खोबनानै मोनजासिम बिदिनो एवनांगौ आरोना ओमफ्राय बिदिनो गेजेर गेजेर जों एरबाय थानांगौ ओमफ्राय बारा माबा गो गोरा नङा बेखौ बानायनाया माने खहसानो होनजायो बानायनाया ओमफ्राय आरो बेखौ थ बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय आरो आङो अमाजों माबा मोजां मोनो नोंथां मा होनो बै सिबिं सिबिङा जायखौ जों फिथाजोंबो जायो अमाजों सिबिं बेखौ जो गोथाव मोनो आं नोंथां ओमफ्राय बेखौबो बिदिनो जोङो सिबिंखौ थावायाव एवग्रोना लानांगौ आरो ना माने जेबो थाव होआलासिनो
माने बिदिनो गोरान एवग्रोना लानांगोन आरो ना गुदुं खालामनानै ओमफ्राय मिक्साराव जों हुख्रेम नांगौ आरोना ओमफ्राय हुख्रेमखांनानै बेखौ साइदाव दोनना लादो ओमफ्राय अमाखौ जों सारायाव बिदि एवना लादो पियास बानलु बिदिनो जेरै नरमेलि एवो बिदिनो एवना लादो ओमफ्राय अमाखौ जों मोनजासिम एवनांगौ आरोना मोनजासि ओमफ्राय बिदिनो मोननो टाइमबासो जों सिबिंखौ होजायो आरो ना ओमफ्राय मोननो तायेम थ' होनजाया माने बिदिनो मोनहां मोनहां टाइमाव होनांगौ आरो ना ओमफ्राय दै नोङो दै होनांगौ एसे दै होनांगौ बांद्राय दै होआबाबो जायो खायबा खायबा बांद्राय दैबो होयो आरो ना नाथाय आङो दैखौ खमखौनो होयो ओमफ्राय इनो घाखोनजों खोबनानै बेखौ मोनहोनांगौ आरो ना बिदि नांगौ संख्रि बानलु बेफोरखौ होना लानानै ओमफ्राय बिदिनो आरोना आंना नोंथां ओमफ्राय नोंथांनाबो फेभरेट डिसफोर दं नामा बिदिनो बर'फोरनि
औ नोंथां दङ
औ नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
अनलाजों दाउनि बागै बुंनोसै आङो
औ बुंदे नोंथां
औ अनलाखौ बानायनायनि प्रसेसानो जाहैबाय फार्स्टआव जोङो अनलाखौ माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगोन दैजों
औ
बिनि उनावहाय बेखौ जोङो
औ
रानहोनांगोन एसे माने खेरखायाव बेखौ दोननानै दैखौ सरग' होनांगोन बिनिफ्राय नोङो उवाल उवाल नङाबा ग्राइनडार ग्राइनडाराव ग्राइन्ड खालामनानै लानांगौ बिनि उनावहाय बेखौ दै दै गुदुङाव होनांगौ बिनिफ्राय बेयाव खारदैखौ हरनांगौ
औ
बिनिफ्राय अमाखौ फारसेथिंजाय बानलु सामब्राम थाव होनानै एवनानै लाग्रोनांगौ। बिनिफ्राय जेब्ला अमाया एसे मोननो हमो होमबा बेखौ लानानै अनलायाव हरनो नांगौ जायो।
औ
बेनिफ्राय बेखौ मोनजासे संनानै खोब मोनजासे संनांगौ।
औ औ।
बिनिफ्राय नोंथांमोननिथिं नारजिया फाथोआ मोनसेल' जादनि थायो नामा?
ओम जोंना मोननै जादनि थायो नोंथां मोनसेयाथ' ओ बा गोखा नोङा माने। गोखा मा होनो बेखौ आं माबा बेनि मुंखौथ' मिथिया जिख खिसिया बे फाथोआ गोखा नोङा आरोना। ओमफफाय मोनसेया गोखा बिदि आरोना। नोंथांमोनथिमलाय?
जोंनिथिं-जोंनिथिं मोननै थायो। जों-जोंनि जोंनिथिंथ' इसेबां गोखा जाया जों बांसिन जों मोनसेस मोन मोनसे जातखौ जोङो गोदै होनो मोनसे जातखौ गोखा होनो। जोङो संनायस जेब्ला संनायनि सिगां नारजिखौ सोमनानै दोनग्रोयोना बियावहाय गोदैखौसो जोङो बारा होयो गोखाखौ खम होयो जाहाथे गोखाया खम जायो।
औ-औ नोंथांमोना अनला खारै माने नोंथाङा दा आंनो अनला खारैनि बागै बुंबाय ना। ओमफ्राय नोंथाङा अनला फाख्रि जाफेरदों नामा?
आं अनला खाख्रि जाफेराखै नोंथाङा जि बुंदोंमोन सिबिंजों अमा बेखौबो आङो जानाय जाफेराखै।
अ आं बुंनाय बायदि माने, नोंथाङा आं नोंथांखौ जानो माने खेबसे रेकमेन्ड खालामबाय आरोना। नोंथां-नोंथाङा ससे जाना नायदो माने बिराद गोथाव जायो आरोना नोंथां बेयो। ओंख्रिया ओमफाय नोंथाङा जि। औ नोंथाङा जे आंनो खारै बुंदोंमोन। बेखौ बोरै बानायो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जे थालिर-थालिरखौ मिथियोना नोंथाङा? थालिर फस्ला औ बेखौहाय जिरनानै बेखौ जिरनानै सान्दुंआव फोरानो आरोखि ना बिनिफ्राय बेखौ सो सावनानै बेयो जेब्ला हाथफ्ला जायो होमबा बेखौ दैजों गथा-गथा बानायनानै दोनो।
औ।
बिनिफ्राय नांगौ जानाय समाव बेखौ बेखौनो दै होनानै इयाव दै होनानै बेनिफ्राय सरनाय जायो।
औ ओ जेनेबा नों थां बै थालिर फस्लाखौ सानबेसे फोराननांगौ जों? सान्दुंआव।
ओ जिसु जेब्लासिमहालागै बियो गोरान जाया जेनेबा बोथोरनि सायाव दि पेन खालामगोन आरो बियो।
औ औ।
अखा बोथोरावथ' थाब राननाय नङा।
औ
गोरान जाजासिम फोराननांगोन आरो बिखौ।
औ नोंथां। दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोनबाय आं। गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।
सोर बियो।